खोनादोंना नोंथां औ खोनादों आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आङो आबाद नि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां
आबादनि सोमोन्दै आबादनि सोमोन्दै बुं थाङोब्ला आंनो बुंग्रोसै नामा नोंथां
ओजागोन दे नोंथां
आबादनि सोमोन्दै माने जोंनि गामि ओनसोलाव आबादनि सोमोन्दै होनब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां गिबि खेब आबादा होनब्ला माइखौनो होननाय जायो खोनादोंना नोंथां माइखौ माबोरै गायो होम होनोब्ला जोंना फासआवनो माइज्लि माइखौ माइज्लि माइखौ माइ-माइज्लि माइखौ हालौवनाय जाय-जायगाखौ फोसाबनानै माइज्लि माइखौ खुैग्रोनानै लानाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
बिनि उनाव जोंहा दुब्लियाव हालौनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
फासाव दुब्लिखौ दुब्लियाव हालौवनाय जा खार'ना जाहैबाय नोंथां जोंहा हाखौ गुरै लाखिनो थाखाय फासाव हालौवनाय जायो। बिनि उनाव बिनि उनाव जोंहा आलिखौ आलि दाननाय जायो नोंथां आरो आलिखौ खोनाय जायो जायनि जायनि था जाया जायनि जाहोना जाहैबाय नोंथां जे दैया मोजाङै दिमोलै थायो। हाया गुरैयै थायो बिनि थाखाय जोंहा आलिखौ थेनाय जायो। नोंथां बिनि उनाव फिन खेबसे हालौबावनायनि हालौबावनानै जों माइखौ गायो नोंथां।
औ नोंथा।
बेबायदिनो आरो आथिखालाव माइ मारै हालौवो होनब्ला गोदो गोदायनि हा गोदो गोदायनि समावथ' मोसौ मोसौ हालुवाजों हालुवोमोन नङा होमबा? नोंथां दानि जुगावथ' जों टेक्न'ल'जिया गोबां गोजौ थाखोआव सहैबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
साननै सप्तासेनि खामानिया सानसे साननैजोंनो जायो नङा होमबा नोंथां टेक्टरफोरजों हालौनानै जोङो गोख्रों समावनो थाब थाब गाब गायनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
थिग बेबायदिनो जोंनिजों जोंनि ओनसो लजों टेक्टरजो जों हालौनानै माइखौ गायनाय जायो आरो नो-नोंथां आरो बुंनो थाङोबाथ' गासिबो टेक्न'लजियानो दावखोनानै दंजोबो नालाय नोंथां। बेखायनो गायनायनिफ्राय लानानै फुनायनिफ्राय लानानै टेक्टरनो टेक्टरनिजोंनो ट्रेक्टरजोंनो जाजोबो नङा होमबा नोंथां? टेक्टर मेसिनजोंनो आरोबाव जों आबाद मावबावो नोंथां जेरै फाथो, जुखाम, फाथोखौ फाथोजों जों मा मा मुलाम्फा मोनो बेखौ आं फंनैसो फोरमायबावनि नोंथां फाथो खौ जोंहा गायोब्ला फुर फियोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनो नङा होमबा नोंथां। जेरै जों फाथो सिनायबो मोनो जायखौ जों दैज्लां बोथोराव अर जन्नायाव बाहायो नङा होमबा नोंथां? आरो फाथो-फाथोबो मोनबाय फाथोखौ जोङो बाजाराव फाननानै गोबां रांखावरि आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
आरो जुखाम जुखामखौबो जोङो जुखामखौबो जोङो रुनानैबो जानो हायो आरो नोंथां रुनानै जों बाजारफ्राव फाननोबो हायो नङा होमबा नोंथां आरो बे खौ फोराननानै जोङो पाउदार महरै जानायनि थाखायबो बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलजों मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथांखौ बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै। नोंथां ओ आबादानो जाबाय जोंङो सुबुं माहारिनि मोनसे जिउ खुंनायनि गाहाय राहा। बा गुबै राहा बे आबादखौहाय जोङो गोदो गोदायनिफ्राय फ्रायनो मावबोदों आरो दिनैनि समावबो जोङो मावबोबाय थादों नोंथां बेबायदिनो जोंनि बर' फोरनि गुबै आबाद होनोब्ला जोंहा माइ आबादखौनो लानाय जायो। बेनि अनगायैबो जोंहा मेसें बोथोराव मावनाय आबाद आरो दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय माखासे आबादफोर दङ। जेरै दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद हिसाबै जोंहा माइ आबाद आ फाथो आबाद थास' आबाद ओ बैफोर आबादफोरखौहाय जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनाय जायो नोंथां। जेरै दैज्लां बोथोराव जोंहा जोगोनाथ खुमब्रा सबायबिमा। बैफोरखौ जोंहा मोननाय जायो नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा मेसें बोथोरनि आबाद होनो ब्ला जेरै बेसर सिबिं सबाय ओ लाइ लाफा खुमब्रा बैफोरखौ जोंहा मेसें बोथोराव मावनाय जायो नोंथां। दा जेरै जोंहा बर'नि गुबै आबाद माइ आबाद हिसाबै जोंहा माइ आबाद मावनो थाख खाय गिबियावनो खोथियाफोनो जोंहा आ माइ जोलै सायख'नानै ला गोनांगौ जाय माइ जोलैखौहाय जोङो माइ ज्लि होननानै बुंनाय जायो नोंथां। ओ बे माइज्लि खौहाय जोंङो फाथोनि बथायाव सोनानै सानसे बा साननै दैयाव सो गोरनानै दोन्नाय जायो नोंथां। ओ दैयाव सोम गांनायनि उनाव जों बेखौ गाजा हरो खांनानै जोंहा खोथिया थिलि सायख'नो गोनां जायो। बे खोथिया थिलिखौहाय जोङो मोजाङै एवना लानानै आ ओ बे साइड साइडनि आलिफोरखौहाय जों खोनानै
जों बेखौहाय फोनाय जायो नोंथां। फोखांनायनि उनाव जोंहा बिदिनो फोना दोननानै दाउ बा मोसौ बोरमा जानो हायैबादि खायफाया नेट खोंथेनानै दोनो आरो खायफाया ओरैनो दोनो बेबायादिनो जोंनि माइ गायगोन जायगा जेखिनि आबाद दुब्लि बै दुब्लिखौहाय जोङो गो दो गोदोयनि दिनावथ' जोंहा नोंथाङा दहाय होननाय ओ बायदि मोसौ आरो नांगालजों हालएवोमोन नाथाय आथिखाल समाव जोंहा सुबुं सोदोम नि जौगाबोनायजों लोगोसे बिगियाननि माखासे आदबफोरजों जा मेसिन जेरै ट्रेक्टरफोरजों जोंहा हालेवनाय जायो। ओ आरो ट्रेक्टर बा मेसिनफोरजों जों हालेवोबा जोंहा खम समनि गेजेरावनो हालेवखांनायखौबो जोंहा नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंहा गिबिसिन ओ माइ गायनो थाखाय हालेवनायखौ खारहायनाय होननानै बुङो नोंथां। आ बेनि उनावहाय जोंहा नैथि खेब हालेवबावनाय जायो। बे हालेवनायखौ जोंहा सामार होनाय बुंनानै बुंनाय जायो। सामार होखांनायनि उनाव जोंहा ओ दुब्लि आलियाव थानाय माखासे हाग्राफोरखौ खदालजों ओ सनस्लिबना होनाय जायो। जायखौ जोङो आलि दाननाय होननानै बुंनाय जायो नोंथां। बेनि उनाव जोंहा दै सोना होना दोननानै माखासे बै हाग्राफोरखौ फेसेवहोनाय जायो। आरोे फेसेवहोखांनायनि उनाव जों साननै सानथाम बिदिनो दै सोना दोननानै खनसे हालेवो जायो जायखौ जोङो ओ बर' होनाय होनना बुंनाय जायोनो। थां बर' होखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ दुब्लिनि आलिफोरखौहाय खदालजों खोनाय जायो। बे खोनायनि जाहोनानो जाबाय दुब्लिनि दैफ्रा जाहाथे समानै थायो बेनि थाखाय जोंहा दुब्लि आलिखौहाय खोना नै होनाय जायो खोखांनायनि उनाव जोंहा खनसे बबेबा जायगायाव खनसे हालेवबावो आरो खायफा खायफा जाय गायाव ओरैनो मै होनानै गायनाय जायो बेखौ जोंहा फोमोन्नाय होनना बुङो बेनि उनाव जोंहा ओ जोंनि फोनानै दोननाय खोथिया बेखौ फुनानै लानाय जायो बे खोथिया फुनायाव गोदोनि दिनाव थ' जोंहा गोबां दाहोना रुवाथि लायोमोन नोंथां।
ओ दाहोना रुवाथिफोरानो जोंहा खोथियाफोरखौ फुयोमोन नाथाय आथिखाल समाव जोङो ओ हाजिरा एबा खामला होनानै खोथिया फुनाय बा माइ गायनायखौ ओ खामला हाजिरा होनो। गोनां जायो बेबायादिनो जोंहा खोथिया फुनाय समाव खोथियाखौ साननायनि माखासे ओ मुंफोर दङ जेरै मुथासेखौ जोंहा आखासे होननानै बुंङो नों थां आरो औ। ओ गासै दाइन आखाजों जोंहा दांग्रिसे होननानै साननाय जायो बेबायदिनो जों खोथियाफोर खो फुनानै ओ जोंनि हालेवनानै लानाय गायनो सम जानाय बै दुब्लिफोरावहाय रानना होनाय जायो माइ गायनो थाखाय जोंहा हाब्रु दोलो -दोलो नांगौ नङाब्ला जोंनो माइ गाय माइखौ ओ गायनाय जाया बेबायदिनो माइफोरखौहाय जों गायनाय जायो। ओ गायै -गायै गायनानै जोंहा जेब्ला माइखौ गायथाहैयो अब्ला जोंहा मोनसे फोरबो फालिनाय जायो नोंथां जाय फोरबोखौ जोङो नांगाल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो।
औ
बै नांगाल जांख्रायाव जोंहा माखासे दोरोङारि ओ नेमखान्थिफोर दङ। बेनो जाबाय ओ हाब्रुफुंलायनाय नेम आरो बेजों लोगोसे जोंहा जौ लोंनाय बेबो जोंनि नांगाल जांख्रायाव सोलियो बे जौ लोंनाया जोंहा गोदो निफ्रायनो सोलिबोदों नोंथां जौ बिदै जायखौ जोङो माइरंजों एमावजों लगायनानै बानायनाय जायो ओ माइरंखौ रुनानै बेबायदिनो जोङो नांगोल जांग्राखौ फालिनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा माइ गायखांखालि आरो मोनसे फोरबो फालिबावो बेनो जाबाय ओ बाख्रि गाय खननाय जायखौ जोङो दुब्लि आलि खनायाव गायखां थाजोबनानै ओ ब्रे- ब्रे ओ थुब्रासे माइ गायनानै दोननाय जायो उम खायफाया बेै माइ गायनाय जायगायावहाय हो हासारफोरबो होनाय जायो। जाहाथे जोंनि माइया मोजां जाबोयो। खायफाया रासायनिक हासार होयो आरो खायफाया ओ मिथिंगायारि हासार जेरै मोसौनि हासार मोसौ गोबोरखिनि हासार बेफोरखौ होनाय जायो। दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबोरखिनि हासारा मोजांसिन हासार होननानै ओ सुबुंफ्रा बुंङो। बेबायदिनो बांसिन सुबुंफ्रा ओ गोबोरखि हासारफोरखौ हाय होनाय जायो नोंथां बेबादिनो मोसौ फा माइफ्रा जुदि मोजां जाबोयोब्ला देरबोयोब्ला खायफाया एम्फौ जानो हायिनि थाखाय मुलि सारो आरो इउरियाफोर सारो माइया मोजां जाबोनाय नि थाखाय आरो माइया ओ जेसेबां दैया मोजां हाबो एसेबांनो मोजां जायो। बेबायदिनो जोङो दुब्लियाव दैया हाबदोंनो हाबाखै बै दैफोरखौहाय जोङो नायबाय थानो गोनां जायो नों थां बेबादिनो जोंहा फैयै फैयै फैनानै जेब्ला माइया ओंखारनो सम जायो अब्ला जोंहा मोनसे आबादनि सायाव मोनसे दोरोङारि फोरबो फालिनाय जाबावनो जाय फोरबोखौ जोङो ओ खातिक फोरबो होननानै बुंनाय जायो बे खाथिक फोरबोआवहाय जोंहा ओ दुब्लिनि ओ जेखिनि माइ ओंखारनो नागिरनाय बेखौ न'खरनि आइजोआ
बै जि दाग्रा गनसि आरो थाव गुबै लानानै आ बिलिर बिलिर होनाय जायो जाहाथे जोंनि माइया मोजां जाबोयो। आरो बेजोंनो लोगोसे जाह थाइगिर बिखंजोंहाय आ जेवारि बायदि बिदि खालामनानै आ सावनानै ओ फुजिनाय माखासे नेमखान्थिफोर दङ। दा बेबायदिनो हा आं नों थांनाव मोनसे ओ सोंथि सोंनो नागिरदों गोदोनि आबाद मावनाय आरो आथिखालनि आबाद मावनाय बेनि सायाव नोंथाङा माबादि फाराग नुदों? बिनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा? औ
गोदो गोदायनि जु- गोदो गोदायनि जुगावथ' नोंथां गोबोरखिनि हासार एबा हाल खदालफोरजों आबादफोरखौ मावबोनाय नुनो मोनबोमोन। आरो दानि दानि जुगावथ' नोंथां थेकतआरिजों बां सिन हालेवनाय एबा हाफोरखौ जावग्लिनान हाखौ थेक्टरफोरजों हालौवनानै आबादखौ मावनाय नुनो मोनो आरो। दानि दानि जुगाव रास गोबां रासायनिक हासार बाहायनानै आबाद मावनाय नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां
आरो गोदो गोदायनि जुगावथ' रासायनिक हासारखौनो बाहायनाय जायामोनना नोंथां गो गोदो गोदायनि जुगाव गोबां मोजा मोजाङै नो आबाद मावबोयोमोन गोबोरखि एबा बोरमाखि हास रजों दाउखि हासारजों आबादखौ मावबोनाय नुनो मोनोमोन आरो आथिखालनि जुगाव दा रासायनिक हासार बाहायनाय जायो नोंथां। नङा हमबा? बिनि रासायनिक रासायनिक हा- हासार बाहायोब्ला जोंहा देहायाबो खहा जायो नङा होमबा नों थां रासायनिक हासारनि बाहायनाय मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला आरो हायाबो गेब्रेङो नङा होनबा नों
औ नों
बेफोर हाखौबो बिराद गाज्रि गेब्रेंहैयो जावन आबादफ्रा नेक्स्ट टाइमाव मोजां मथन जाया फार्स्ट टाइमावथ' मोज जायोङा होमब नों थां आबाद बे रासायनिक हासारजों ओमफ्राय सेकेण्ड थार्ड बारफ्राव बांद्राय मोजां मोजाङै आबादाखौ जानाय जों नुफिना। बे हायाव नङा होमबा नोंथां? थिग बे